अ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों दे नोंथां
औ मा खालामदों नोंथाङा
आंथ' नै दा बेलासिनि गोदान खांनानै दा दसे ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
औ सानफुनि ओंखाम जाबाय आंबो दङो इदिनो ओंखाम जाखांनानै जि जिरायनानै दं
औ आङो सानसुनि ओंखामखौ दा जाथ'वाखै गरम बांद्रायहाय
औ औ
नोंथांनिसिम आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय। आं नोंथांजों आर आलुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम
औ औ औ नोंथांना एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों खोमा नांथा नांथे
दा खोनादोंना नोंथाङा
ओ ओ ओ खोनाबाय दे खोनाबाय ओ ओ मोजां खोनादों।
औ औ आलुनि सोमोन्दै एसे सावरायनो
औ औ औ औ सावराय जायो सावराय जायो आलु आलु होनोबा इदिनो जोंना लुगैयाबा ओंख्रियानो जाखाया नङा होमबा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो बयबो माने आबाद मावनाय। फोरा आलु आबाद। खौ मावखाथारो। गोरान खेथि बाय दिनो बिदिनो मावो माबा माइ गायखांना माइ हाय- हाखांनायनि उनावहाय। फोथाराव माइक। गायनाय फोथाराव बिदिनो नारा बारिखौ ए स्रांनानै। आलु बै जायगायाव नो माने आलु गायो। आलु गायनो थाखायबो हाखौ बहुद मोजांनो एवग्रोननानै लानो गोनां जायो बेयावहाय हासार ओरै होनानै गोबोर हासार ओरै होनानै। आ हाया माने नोङो। गोरा थाबाबो जाया आरो आलु बेदरा थांनो नागिरा। गोराबाथाय। लद्रा लद्रा थाबा ओमफ्राय। बेखौ मोजांनो बुख्रुबनानै एसे गुन्दै माबानानै खालामना लानांगौ आरो। होमबाना आलुआ आलु थांनो मोजांसिन जायो। ओमफाय खायसे बायदि दिया बे माइ गायग्रा फोथारावबो गायो आरो खायसे बायदिया दैमा जिंनि बै बाला हा इफोरावबो गायो आरो बाला सेरिया इदियावहाय। इदिनि आलुआ एसे बेलेग जायो आरो गायग्रा फोथाराव गायनाय आलुआहाय बेलेग जायो। जानायावबो एसे माने इनि टेस्टआ बेलेग बेलेग जायो।
माबायदि जायो नोंथांआ खोनथानो
ओ बैयो बालायाव गायनायाहाय इसे मानो बोरैबा बाला सोया बिदि जायो आरो। बे हानायाव हानाय बा संनायाव मोनथिमोनो। रुबु थाङो ओमफ्राय आरो जोंनि बैयो हायाव गायनायाबो मा होनो आबाद फोथाराव गायनायहा बे आलुआबो इस बि मानो बेलेग जायो जों हा खाना नायबा मोन्थिना मोनो आरो इखो आं दामारै फोरमायनो हाय बोरै बोरै माबायो। ओमफाय बिदिनो आलुआबो बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो जों जोंनाव गायनाया दा जोङो मोनसे रोखोमनिल' गायो। जायखौ जों बाजार फोराव बायनानै मोनो आलु गोजा बा आलु गुफुर बेबादि ओमफाय बेलेगावहाय आरो मोनसे बादाम आलु होननाय दङ फिसानो गोजायै बिनि बेसेनाबो ओ बेनि बेसेनाबो बांसिन आरो। बेबायदि।
उम उम।
नोंथांमोननावहाय माबायदिहै आबाद मावो ओमफ्राय?
जोंनिथिंथ' नैखि जोंनि ओनसोलावहाय बांद्राय बिदि आलु गायनायखौ आं नुनो मोना बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जायगायाव बायनानै जानायखौसो बांसिन नुदो।
ओ ओ।
बांद्राय जोंनि खिजा गायग्रा आलु गायग्रा आबादारिफोरखो नुनो मोना नोंथां अब्लाबो खोनानो मोन्दों आलुखौ खायसे बायदिया हाफोर एवालासिनो जेब्ला माइखौ गायखाङो अब्ला आ हाखौ एवालासि बिदिनो बै नारायाव नाराजि बुङो जोङो बे जिगाबनि बे हा खोन्दा नाराया बेहायनो आलुखो गायो होननानै खोनानो मोन दों आरो आ बे गाय खांनानै बे जि-जिगाब थायोना नारानि बेखौ ससे ससेखौ हानानै बेयाव खोबनानै लाइन लाइन होयो खोनानो मोनदों बिदिब्लाबो गोबां आलुवा जायो बा बेदर जायो बेदर थाङो होननानै मोनथिनो मोनदों आरो जोंनि खाथि थ' नोंङा एसे जानगार जायो
औ
ओ से किल'मिटारसो जागोनदां
ओ ओ
खाथि जायगायाव गायनायखौ बिदि गायनाय खोनादों आरो ओफ्राय ओरैनोथ' जोङो बांसिनानो त्रेकथरफोर जोंबा हेवनानै दानाथ' हाल गैला नालाय ट्रेक्टरजों एवनानै एवनानैहाय आलुखौ गावनाय ओ गायनायखौ नुनो मोनदों आरो नों थां ओरैनो दा बे नो नोंथाङा जेरैबायदि आंनो फोरमायना होदों आलु गुफुर आलु गोज्जा अ बे आलु गोजाखौनो जोङो पातनाय आलुबो होनो नोंथां बेफोरखौनो माबायो आरो औ बेखिनियानो आरो अब्ला नोंथांमोना
जोंनावबो ओ ओ जोंनावबो माने नोंथां ओ र' जोंनावबो नोंथां होननाय बायदिनो माने ओ नारा होयो केनथु नाराखो हा मो जेला जोङो आलु गायनो नागिरो ना अब्ला हाखौ माने एसे मानो जावो जावनानै बैयावहाय गो थौ खालामनानै बेवहाय आलुखौ दोनलांनानै हाखौ फबसिनो आरोना फबसिननानै ओमफ्राय बेनि सायाव नारा बा जिगाब होयो जाहाथे अखाया फसिनानै ओ माबाखौ आलुखौ माने गाज्रि खालामा बेयो बेनि थाखाय आरो। ओमफ्राय बाखि नों होननायबादि जि थ' नुफेराखै आरो जोंन' माने बिदि गाया किन्थु ओ जेनेबा नाराल'-नाराल' इदि माबाया आरो नाराजोल' ओमफ्राय हा फबसिननानैनो गायजोबो जोंनाव इदिनो जोंनि ओनसो लावहाय दा आबादारिफोरानो बांसिन जोंनि जों दा जि जायगायाव जि गामियाव थायो बेवहाय ओंम ओमफाय माने बयबो गावबा गाव आबाद माइ आबाद मावो नालाय। ओम फाय जाय जा जाय ओ जि जायगायाव माइ आबाद मावो। जि फोथाराव माइ आबाद मावो बि फोथारावनो नाराखो माइ हा हानायनि उनाव नाराखोबो लोगोसे हाफायो। हानानै ओमफाय बेयावनो फोराननानै दोनो आरो ओमफायो बिनि खाथिनि हायावहाय हाल एवनानै बेयाव आलु गायो। फोर बायदियाव। नोंथाङा मायबा सोंदों मोन आंखौ
औ आङो सोंदोंमोन जे नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथाङा आलुखौ माबायदि बाय बिदिहाय संनानै जानाय जायो। एसे आंनो फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ अ। आलु आलुवा ओ ओ आलुवा आस'ल'थे गासैजोंबो माने गोरोबो आरो गासै ओंख्रियावनो आलुआ माने गोरोबजायो। बा खारि इं ख्रियानो जा बा मायाबा मोनसे बेदरानो जा बाथ थोनानो जा भाजा बा लाब्रा गासैयावबो आलु गैयाबा जोंना जेबोआनो जाया नोङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
आलु होबाथायसो माने जोङो ओंख्रिखो साबजानाय बायदि मोनसिनो। बेबायदिनो बेदराव बो होयो। ओमफाय अबेबा पनिरफोर बा बेफोरबायदि एवबाथाय लाब्रा अबा हाबा फोरावथ' आलु गैयाबा जाखाथारा
ओम
आलु बांद्राय जाबाबो बिदिनो देहायावबो बेराम सोमजियो डायबेटिस बेराम बांद्रायबो जाजाया ओमफाय बेयो आरो थावजो नङाबा संजाया आरो भाजा संबाथाय ओमफाय खारै ओंख्रिबो जाजा आलुखौहाय ओमफाय नोंसोरा माबायदि सङो
जोंनिथिंबो आलुखौ बेफोरबायदिनो सङो नोंथां बांसिनानो आंथ' नै आं जोंनि जायगायाव बा जोंनिथिंजाय ओनसोलथ' होनला आङो दा जोंनि जायगायाव आंनो ओ आलु आलु गो गोजाहाय बा नाजों सङो आङो बांसिन संबाथाय आलु गोजाहाय संबा बांद्राय नै दा आलु बोरायफ्रा बिदै गोदै जानो नागिरो नालाय आं बे गोखैया थाइखा बा थाइगिर अ थाइगिरथ' नङा थाइखा बेखौ सिथासे से बा सिथानै होना होफाबा आलु ओंख्रिया बा नाजों बिराद जोबोद माने गो थाव जायो आरो नोंथां बेफोरबायदि आरो सम सम मालाबा बा जुदि ओंख्रिफोर जानो बायोब्ला मालाबा सोमजानानै बाथोनफोरबो जानो लुगैयो नालाय नोंथां अब्ला जों आं मा खालामो ओ ओंखामफ्राव सिफ्लेनानै जायो आरो ओरैनोथ' गा सै जायगायावनो ओनसोलावनो आलुआनो गासैयावबो नांजोबथारगौ।
ओ ओ ओ नंगौ नंगौं।
जिखिुनु नोङो जिंखाफोरजों संबाबो खायसे बायदिया जिंखा गोजा जायो खायसे बायदिया आलुबो होफाथानानै जायो। जेरावबो बा जोगोनारफोर बाबो दा नै दाथ' दैज्लां बोथोरावथ' जो लाब्राआरो लाब्रायाथ' थाखायो बनावबो बेहायबो आलुखौनो हो थायो।
आलु होबा भाजाया एसे एरदेरो आरो नोङा।
अ। जानो गोथाव मोनो।
जानोबो गोथाव जायो औ। आरो उन्दै गथ'फोरा आलु खौसो बांसिन नायगिरो ना।
औ बिसोनो आलु खोनो बोथिथामाव बाहायनो नांगौ जायो।
औ।
मानि एसे गोनांथार
ओ ओ। बिदिनो हाबा हुखा बायदिफोराव दोम आलु नङाबा जाया। आलुखौ फालांगि खालामनानैबो जाजायो।
औ।
फालांगि खालामनोबो हायो नों जुदि
ओ औ नोंथांनि मोननि ओनसोलावहाय आलुखौ फालांगि खालामो नोमा?
औ खालामो खालामो जोंनि ओनसोल सोलाव आथिखालाव गोदोथ' नोङा मोन खिन्थु आथिखालाव माने गासिबो बेसादनिनो फालांगि खालामो आरो ओ हिनजावफोरा बां सिन जाबाय जोंनि ओनसोलावहाय फालांगि खालामनाया आलुआनो जाबा हान दानि मैगं थाइगं बेफोरबायदि गासैखौबो बिसोरो बुथुमना लाबोनानै ओ बाजारावहाय फालांगि खालामहैयो आरो
औ
जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों आं आलुनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बा मिथियैखौ मिथिनाय आं नोंथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय ओ आङो किसुमान आलु आलुफोरनि नामफोरखौ आं मिथियामोनबाबो नों नोंथाङा आंनो फोरमायबाय माबायदि गायो माबायदि मायो बेफोरखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय आरो आं जोंनि ओनसोलावहाय बांद्राय आबादारि गैयैहाय आं आलु गायनाय मिथियामोन नालाय नोंथां दा बेखिनि मोनथिनायनि थाखाय औ साबायखर नोंथां
थाबाय औ दे गोजोननाय थाबाय